ओ खुलुमबाय नोंथां। नोंथांनो आङो कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन
औ नोंथां सावरायजागोन दे बुं बिदिब्ला मा आयदानि जा-सावरायनो नोंथां
औ बे आयदायानो जाहैबाय जोङो माइ आबादखौ बोरैहाय गायनाय जायो आरो जों बेजों लोगोसे मा मा मैगं गायनाय जायो बिनि सायाव नोंथांजों आं एसे सावरायनो सानदों
सावरायजागोन दे।
औ बिदिब्ला नोंथांमोननिथिं माइ आबादखौ गिबियावनो बोरैहाय मावनाय जायो नोंथाङा एसे- फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन जोङो जा माइ आबाद होनब्लाथ' जोङो- बांसिनानो माइ आबादखौ जों दैज्लां बोथोराव गायनाय जायो आरो बिदिनो
औ नंगौ।
गायो आरो मेसें बोथोरावबो गायो आरो जोङो बिदिनो जोङो गिबि खेबाव माइ आबादखौ गायग्रोयोब्ला जोङो माइग्लि माइ सोमना दोननांगौ जायो आरो जे माइ माने बोराइ आरो माइ बोराइखौ जोङो सोमना दोननांगौ जायो आरो जख जोङो थांनाय बोसोर सोरनि एबा हाथाय गलानिफ्राय बायना मोनो आरो बेखौ। बिदिनो लाबनानै जों बेखौ फाथोनि बस्थायाव ओ सोनानै जों गोरायै खाथुमनानै दैयाव ओ दै माने एबा फुख्रि बा दैमाफोरावबो सोमजायो आरो नाथाय फुख्रिफोराथ' थाखायोना न'खराव बयनियावबो। गंफा नङा गंफा थाखायो। औ बिदिनो बेयाव सोमना दोननानै जोङो हरसे हरनै बिदिनो दोननानै बेखौ बोखांना लाबनाय जायो बोखांना लाबनायनि उनाव जोङो न'आव थायसे जागायाव दोनथुमो आरो दोनथुमनायनि उनाव जों बेखौ एसे फेनस्राना होयो आरो होखांनानै जों बेखौ थालिर बिलाइजों एबा दास बिलाइ जों खोबसिना दोनो आरो जाहाथे बियो एसे गम भाप एबा ओ गुदुं बिदिनो गुदुं जाहाबनानै गाजा अरो एबा रोदा सुग्लियो आरो बेनि थाखाय
ओ बिनि उनाव जोङो बेखौ गायनोब्लाथ' जोंनो फोथार नांगोन। फोथाराव जोङो जा फोथार थियारि खालामना लानाय जाखायो जोङो ओ बिदि बिदिनो फोथाराव जे बे फोथारा जानांगोन जे ओ बिदिनो गुरै हा एबा लोथो लोथो मोननाय बिदिनो बुर बुर हा जानांगोन आरो बिनि उनाव जों बे औ माइग्लि ए बा गाजा गाजा सुनाय जा माइ बेखौ लांनानै जों फोथाराव आरामसे फोहैनाय जायो आरो फोहैखांनानै जेब्ला बेयो गोरलै बिलाइ खिलियो खोथियानि महर लालाङो अब्ला जों बेखौ बेलेग फोथार मोनसेयाव माइ महरै गायनो थाखाय जों बे खोथियाखौ फुनाय जायो आरो
फुनायावबो जोङो मानसि लिंनांगौ जायो जेरै गोदोथ' जोङो सावरि जालायो नालाय नाथाय आथिखालाव बिदि रावबो सावरि उनु बारा जालायला जि रांखावरि बिदिनो रां नङाब्ला दानि आथिखालनि जुगाव जोङो जेबो आबादानो जा एबा मायबा मोनसे खामानियानो जा जों मावनो हाया बायदि आरो रांखावरिखौ गोनांथि गोनांथिथार आरो रांखावरिया। बिनि उनाव जोङो बे- मानसि लिंनानै जों बिदिनो खोथिया फुयो आरो हाजिरा एबा खामला बुंजायो। बे लिंनानै जों माने औ बेखौ जा एवनाय एबा माइ गायगोन जा फोथार एवनाय फोथार बे फोथाराव- लांनानै जों बेखौ गायहैनाय जायो आरो थेवबो जोबोद जोथोन लानांगौ जायो आरो जों बेखौ बेनि उनाव जों जा बे माइ गायनाय समावबो जोङो थि लिंनांगौ जायो जा गामिनि माइ आबादखौथ' बांसिन आइजोफोरानो गायनाय जायो नङा होमबा नोंथां? बिदिनो आरो औ नंगौ बिदिनो लिंनानै गामिनि जा ओ आइजोफोर बा सिख्लाफोरबो बुंजायो सिख्लाफोराबो गायो सिख्लाफोरानो बांसिन बांसिन गायनाय नुयो आरो आथिखालाव सिख्लाफोरानो बांसिन गायो आरो आरो बिनि उनाव बेखायनो औ माइखौ गायो गायनायनि उनाव जा बियो जौगोन जौनायनि उनाव बिलाइ बिबार खिलिगोन बिनि उन' माइ महर लानानै बियो मोनगोन मोनखांनानै जों जेब्ला बेयो मोनगोन बेखौ जोङो हागोन आरो गोदोथ' जोङो खासिजोंनो हायोमोन आरो माइखौ रोगानो थाखाय जा बाव खा होनना मिथियो देसन बेखौ जोंनि ओन सोलाव औ बेखौ ला औ तंजो गोदो बाननानै लाबोयोमोन आरो न' फारसे खासिजों हाखांनायनि उनाव बेनि आथिखालावथ' औ मिसिं ओंखारबाय नालाय मिसिंजों मेसिनजों हानानै बेयावनो फोथारावनो नानानै माइखौ न'आव लाबोनो हानाय बिदि जाबाय आरो दा गोदो बिदि सुबदा सुबिदा गैयामोन आरो दा बिदिनो सोलायलांबाय आरो बिदिनो हाखांनानै लाबोनानै माइखौ हाखांना लाबोना न' फारसे नाफायो आरो नानानै नानायावबो गोदो मोसौ हालिजोंनो नानाय जायोमोन नाथाय दा ओ मिसिंनबो ओंखारबाय आरो ट्रेक्टरबो दं ट्रेक्टरफोरजोंबो नायो आरो बिदिनो नाखांनायनि उनाव औ बिदिनो नाखांनानै जा माइ नानानै जा माइ बिलाइ ओंखारो बे माइ बिलाइखौ जोङो जिब जुनारनो जाहोनो थाखाय ओ आदार महरै मोनो आरो बेखौ जेरै जों जिगाब होननानै मिथियो बेखौ जोङो औ मोसौफोरनो जाहोनो जाहैयो आरो मोसौफोरनि आदार महरै मिथियो बेखौ आरो हानानै गारबोनाय जा फोथाराव थाबोनाय औ बेखौ जों नारा होनना मिथियो बे नाराखौबो जोङो मोसौफोरनो जाहैयो आरो मोसौ बोरमाफोरनो बिदिनो आरो बेखौ माइखौ नाखांनायनि उनाव जोङो जा जिगाबखौ मोसौनो होबाय बिदिनो जा माइ आबादाथ' माइ आबाद मावदोंब्लाथ' जोङो माइ फाख्रियाथ' थाखागोन नङा होमबा नोंथां बिदिनो औ बिदिनो माइखौ नाखांनानै जों जा माइ मोनगोन बे माइखौ जोङो न'नि भाख्रि एबा दुलि बेयाव दोनथुमनाय जायो आरो दोननानै बेखौ सोरहाबा ओ रांआङिनि गोनांथि जाब्ला बेखौ फाननानै जोङो रां मोननो हायो आरो बिदिनो आरो ओ बेखौ माइखौबो जों जानो जा ओंखाम जोंनि जाग्रा मुवा बे ओंखाम बे ओंखामाबो बे माइनिफ्रायनो आरो बे ओंखाम जानो गोनांबाथ' जोङो बे माइखौ सौनानै माइरं दिहुननांगौ जायो बे जा माइ सौगोन माइ सौनायनि जा ओ जुजाय ओंखारगोन माइ माइगाब ओ माइ जुजाब ओ बे माइ जुजायखौबो जोङो ओ जिब जुनारनो जाहोनाय जायो आरो जेरै अमानो जोङो गुन्दै महरै जाहोयो बिदिनो मोसौफोरनोबो जों दाना महरै होयो आरो बेखौ।
बिदिनो औ बिदिनो होनानै जों जा माइ माइरं मोनगोन बे माइरंखौ जोंङो ओंखाम महरै संना जायो आरो। बिदिनो ओ गोदोथ' जोङो बोथोरजों सोलिनाय जा अखा बे अखाजोंनो बांसिन गायोमोन नाथाय आथिखालाव एसेबांखि बे अखा हाला नालाय जोङो मिचिं लागायनानै दैमा एबा फुख्रिनिफ्राय दै सारनानै गायनांगौ जायो आरो।
औ नंगौ औ जोंनिथिंबो बेबायदिनो गायनाय जायो। नोंथां ओ गिबियावनो जोंनिया बो माइ गायनो थाखाय खोथिया नांग्रोगोन बेनि थाखायनो जों न आवबा दोनखानाय माइ बोराय बेखौबो जोङो फुख्रियाव सोमनाय जायो साननै बा सानथामनि थाखाय जेब्लानाखि बियो गाजा फिसा ओंखारो अब्ला जों बेखौ बोरियाव बोखांना लाबोनानै जोङो बेयावहाय उम फेस्राना दोननानै जोङो बिनि सायावहाय फाथो बस्थाखौनो खोब खोबनानै दोननाय जायो फाथो बस्था खोबोैब्लालायनो गरमा बांसिन जायो। आरो गाजाया थाब बे बिनि थाखायनो जोङो फाथो बस्थाखौनो खोबना दोनग्रोनाय जायो आरो ना। खोथिया फोनो थाखायथ जोङो औ गिबियावनो खारायग्रोनानै लानाय जायो। बिनि उनावहाय जोङो सामार होनाय जायो। आरो बिनि उनावहाय जोङो खेनसेबाव मै होबावनायनि उनाव जोङो खोथियाखौ फोनाय जायो आरोना नों थां जेब्लानोखि जेब्लानोखि खोथिया दान मोनसे बा दान खावसेनि उनावहाय रानानै फैयो फुजानाय फैयो अब्ला जों फुना लाबनानै बै मोनसे दुब्लि फोथाराव माइखौ गायनो थाखाय थियारि खालामनाय जायो आरोना नोंथां। जोङो माइ गायनाय जोंहा गोबां खामानि थायो। गिबियावनो जों हालौवखांनायनि उनावबो आरोबाव आलि दाननो गोनां जायो। जाहाथे दैया जमायै जानानै थायो। बिनि उनावहाय जोंहा आरोबावहाय आलिखौ खोनांबो गोनां जायो। बिनि उनावसो जोङो माइखौ गायनो हायो आरो बिनि उनाव जेब्ला जोंहा माया गसा बारायबोयो जौ खाङो सोमो अब्लाना जों बैफोर समावहाय हासारफोरबो बाहायनायखौ नुनो मोनो। आरोना नोंथां। बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला माइआ मोनो सना थिगाबनि जायो अब्लाहाय जों बैहावबो जोंहा मोनसे बिनि गेजेरावबो मोनसे कातिगासा फुजा होनायबो जायो आरो ना नों
औ नंगौ नंगौ।
बिनि उनावहाय जेब्ला माइआ मोजाङै मोनथारो अब्लाहाय जोङो बिखौ हानाानानै लाबो यो गोदोथ बांसिन खासिजोंनो हायोमोन आरो जोंनि थिंबो बिनि उनावहाय बै बावखाजोंनो बाननानै लाबोयोमोन बिनि उनावहाय जों दानि जुगावथ बेफोरबायदि बावखाजोंखौ नुनो मोनला। बांसिनानो ट्रेक्टरजोंसो हानायखौ नुनो मोनो आरोना बेनि उनाव आरो दुब्लि फोथारावनो नानानै लाबोखानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना। बिनि उनावहाय जोङो बैफोर माइखौ लाबोनानै जोंनि दुलि बा फाख्रि नआव दोनफैनाय जायो। बैफोरखौ जोङो जेब्ला खि माब्लाबा समावहाय जोंहा रां रुफानि गोनांथि जायोब्ला जोङो रां मोननो हायो बैफोर रांजोंनो जोङो जोंनि नांगौ मुवा जिरादफोरखौ सुफुंनानै लानो हायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ जों जे माइ गायबाय माइ गायनायनि उनाव जों बैफोर नाराफोर थायोना बैफोर नाराफोरखौबो जों बैहायबो जोङो बायदि मैगं थाइगंबो फोनो हायो आरोना नों जेरैखि मटर मटर थुन्दिया बेसर खाला दालि बा दालि बेफोरबायदि गोबां मैगंफोरखौबो जोङो फोनानै नै लानो हायो आरोना। आरो जों बेफोरनिफ्रायबो रां आर्जिनो हायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो। बिदिनो आरो जोङो दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोराव जों बांसिनाहाय जेरै भिन्दि लेस्रा मैथा बिफोर गायनाय जायो आरो मेसें बोथोरावबो जोङो बायदिसि‌ सिना मैगं थाइगं गायो जेरै बिदिनो जा नोंथाङा बुंबाय बेसर जुखाम गोरान हाय याव गायनाय नालाय बिदिनो आलु बान्दा कबि बिदि मुला उन' बायदि बायदि रोखोमनि गायो आरो बिदिनो जोङो बेसरखौ गायनो हायोब्ला जोङो बेसरनिफ्राय थाव मोननो हायो जा जों बेखौ बेसरनि गुबै थाव होनना मिथिना मोनो आरो बेखौ
औ नंगौ नोंथां दा जोंनाथ' समावबो जानानै फैबाय नोंथांजों रायलायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय जा नोंथांनिफ्राय मोनथियै बाथ्राफोरखौबो खायसे मोनथिनो मोनबाय नोंथांसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों।
औ गोजोनथों नोंथां औ